हेलौ औ नोंथां माबोरै दङ?
नै मोजाङानो दा।
अ दायो नोंथाङा फ्रि ना इसे?
अ होनब्ला जोङो दिनै जोंनि बर'नि खाजा बा जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना दसे सम?
औ हागोन दे दे सावरायजागोन दे बुंदो।
जागायग्रोनोसै।
औ दे।
जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनायाथ' मा होननानै बुंगोन गोबां गोथाव गोथाव नङा होमबा? बुंबानो माने ओ ग मिलौलायनाय बायदि मोनो नङा
औ। जानो लुगैलायोना औ।
नि बर' हारिनि जानाय लोंनाय जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायफोरा गोबां माने जाथावनाबो मोजां। बो नङा होनबा गोथावसिनबो होननानै मिथि मोनो थिग बिबदिनो मा से दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै जों दिनै सावरायनोसै।
औ औ सावरायजागोन दे मोजांथार जागोन औ।
जो नोंसिनिथिंजाय ओ बे अनला ओंख्रि बा ओ नारजि अमा बेफोरखौ खौहाय मा बायदि संनाय जायो?
अ। अ अ दे दे आं बुंनोसै होनबा न'? माने अनला अनला ओंख्रिखौथ' मा बुंगोन ओ माइरंखौ गिबियावनो दैयाव एसे मान सोमना सोमना दोननांगौ आरो। मानोना एसे रुइनाय रुइनाय बायदि। बिनि उनाव- बे अनलायाव होनो थाखाय माने ओ दाउ दाउ नङाब्ला माजों सङो माने? गावनि गोसो खालामनो हायो सायख'नो हायो औ औ सायख'नो हायो। जाब्रांफोरखौबो माने- होनो हायो बिनिखायनो देग्रोना लानांगौ आरो ओ माइरं माइरंखौ देना लाबाय लानानै उवाल नङाबा दिंखि एबा मिसिनफोराव देना लायो आथिखालावथ' मिसिन मिसिंजोंनो बांसिन देयो नङा होमबा देना लाबो बाय लानानै माबा ओ ओ बेदरफोर माबाफोर मा होनो दाउ बेदरजों सङो ना ना सवाबिनजों सङो ना ना मुला गुन्द्रुजों सङो- बेफोरखौ माने गिबियावनो एवग्रोना दोननांगौ आरो बिनियाव बिनि उनाव दैखौ होनांगौ आरो खारदैबो हो नांगौ संख्रिफोरखौबो गासैखौबो होफाजायो बिनि उनाव गोदौ गोदौब्लाथाय बे दाउ खौबो होना होदो बिनि उनाव एसे गोदौ ग्लब ग्लब गोदौनाय बायदिबा मा होनो- माइरं देखाना लानाय बे खौ एसे एसे गारसनना होबानो माने बियो लाथा लाथा जाबानो ओमफ्राय मोनबाय आरो फान बानलुफोरखौबो नांनाय बायदि होनांगौ खारदैफोरखौबो दांनाय बायदि होनांगौ। होमब्लाना गोथाव जायो मिलौलाय नाय जायो आरो।
औ नंगौ नंगौ
औ गंगार दुन्दिया बेखौ आरो खांनोसै समाव होनांगौ आरो एसे गारसननानै आरो नारजिखौ थ मा बुंगोन नान बिखौ माने अमा बेदरदोसो संङोब्ला गोबां माने गोथावसिन जायो गोथाव जायो आरो अमा अ अमा बिबु औ अमा बिबु जोंसो सङो बांसिनानो उम नारजिखौ माने एसे थाराफोरखौ गारनानै दैयाव एसे सोमहाबना दोननांगो नङाब्ला गोरा गोरा जानाय नङा बा बिन औ बिनि उनाव दै गुसुजों दै गुदुं जों नङा दे दैु गुस गुसुजोंसो माने संनांगौ आरो बेखौ होनांगौ गारसनना होनां गौ बिनि उनाव ओ दाउ ओम दाउ नङाब्ला अमा बेदर नङाब्ला अमा बिबुफोरखौ एवफ्रामना लानायखौ माने उनावहाय होबानो जाबाय आरो
अ
बिनो
माने जोबोर गोथावबो मोनो मिलौलायो नङा होमबा जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरा आरो औ लोगोसे जोङो मा गोसो आरो लोगोसे जोङो मा गोसो खो बेजोंनो संनो हाबाय बेदरबा बेदर मिरामिस जानोबा मिरामिस ने
औ औ
साम'जोंबो संनो हाय यो साम'जोंबो अनला संनो हायो औ सबाइजोंबो संनो हायो सबाइजों दाउजोंबो सं संनो हायो
औ औ माने गोसो जाब्लानो जै औ जा इदिनो बेैद संनो हायो आरो आरो औवा मेवाइजोंबो अनला बेफोरबायदि औ सबाइबो होदलानानै औबा मेवाइखौ संनो हायो बेफोरबायदि आरो आरो नाफामखौथ' माबा बुंबावनो गोबां गोथाव जाख
नंगौदा नाफामानो जोंनि बर' हारि जोंनि दोरोङारि बाथोन जाहैबाय नाफामखौहाय माबायदि बानायो नोंसिनिथिं एसे जुदायै बानायो नामा
जुदाय माने ओ दाथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनिथिंजाय भैयामावसो सोयो दाना बांसिन सिन
अ गोदोनि दोरोङारिजों बानायनाय बाय गोदोनि दिननि बायदि बानायनाया बांसिन गैला ने मानो होनबा मानसिफोरा गोदान मुगानि आदब खायदा लानानै गोदान मुगानि दिहुननाय जिरादफोराव सोनानै जेरै ओ होनो बयाम बा बथलफोराव सोनानै बानायो नङासै गोदोथ' हासुङाव सोयोमोन ने औवा हासुुंआव सोयोमोन ओमफाय सोनानै गोबाव सम दोनोमोन
औ औ औ आथिखालावथ' फैयामाव दोन होननानै माने थाबैनो जायो आरो ओ
नाथाय बेखौहाय जेसेबां गोबाव दोनो जेसां गोबाव दोननानै जायो फेसेवनानै दोनो
औ औ गोथावसिन जायो।
ओम बेवहाय जोङो बांसिन थास' बिलाइ बा थास'आव बियो बिसंजों ओमफाय लोगोसे ना फिसा फिसा बेफोरखौहाय ना मावा ना फिथिख्रिफोरखौहाय आरामैनो दिप फोराननायनि उनावहाय देनानै ओ सोनाय जायो नङा होमबा
औ लाथा लाथा जाबाथाय जोंनि थिंजायैबो औ जोंनिथिंजायबो नों थाङा बुंनाय बायदिनो गिबियावनो फुख्रिनि नङाब्लाबो माने हाग्रायाव बे फैनाय ना फिथिख्रि मावा आ बा न' ओ फ ख्रिनि नाब्लाबो जायो। ओ मिरगा नाफोरा जायो। बियो गोबां नायानो जायो दे। फ्रायानो जायो मागुर नाफोर खौसो बानायनाय जाया। अ ओ गिबियावनो ओ माने हमना लाबोनानै एसे फोरानद'बो बासिनानै मोजां बासिनानै फोरानद'बो एसे रानफुंला खालामो बेनि उनाव थास' थास'खौबो हाना लाबोयो लाबोनानै एसे फोरानद'बो फोरानद'बना याव नाखौ एसे रानफुनला जानायखाय माने इखौ दे ग्रोयो आरो नाखौ देग्रोना लायो मानो होनबा जमायै देयोब्ला बहाबा बुरजाबो जानो हागौ थ' माबाया थास'आ बिनि थाखायनो ना खौ देग्रोयो देग्रोनानै थास' खौ एसे एसे गारस'ना होबाय थानांगौ नङाब्ला बुरजा जाबाथाय गोथाव जानाय नङा आरो औ नाखौ माने नांनायसेबां माने नायाव होदेरना होबाय थानांगौ आरो बे
अ बेखौथ' उवालावसो देयो ना?
औ उवालाव उवालाव देयो आथिखालावथ' माने मिसिंआवबो देनायखौ नुबोदों आरो जोंहा नाथाय उवालाव देयो
औ उवालाव देनायानो माने गोथाव थावनाया बां
औ गोथावसिन औ गोथावसिन जायो बहुद मिलौलायो आरो लाथा लाथा जाबा सो माने जाबाय होननानै हमनानै लानो हायो आरो नङाब्लाथ' जाया औ लाथा लाथा जाबाथाय नों आरो औवा हासुङाव औ औवा हासुङाव सोनांगौ आरो देखांनानै औवा हासुं सिङाव दाननानै लाखानाय औवा हासुंआव सोनांगो सोनानै आरो एसे माने एम्फुवा एम्फौफोरा एम्फौ हाब हाबनो हायि बायदि गोरा मुथिनांगौ आरो थालिर बिलाइखौ एसे होनानै बिनि उनाव खारै खिउ खायखि जायखौ खारै सरगारनानै जे गारोना बे खौ माने एसे नारसो नार सो दोननांगौ नङाब्ला एम्फौआ जायो औ उम
फैया बिदै दैनो हाया बा बिनि थाखाय माने प्रटेकसन बायदियै खालाम नाय जायोना अ उम उम उम माने प्रसेसआबो एसे जोंनि बिदिनो एखे नाथाय आङो बे खारैबा माजोंबा थेना दोनो बेखौ आङो बारा मोन्थियामोन नाथाय दिनै नोंनाव नोंथांजोंनाव खोनानानै आङो माने मोनथियैखौ मिथिनो हाबाय
औ औ औ
औ सोलोंनांगौ दाब दाब जायगायावहाय गोबाङैनो गावबा गाव आदब खायदाजों बानाय नाय जायो नङा होमबा?
बेखायनो माने गुबुनजों सावरायबा बा गुबुन जायगानि गुबुन ओनसोलनि बागै जानाय लोंनायखौ सावरायबा बिसिनि थिंना माबायदि जोंनिथिंना माबायदि बेफोरखौहाय जोङो गोबां मिथिनो मोनो नङा होमबा?
औ मोनो।
बिब्दियैनो जोङो ओ सोलोंना लानो बा गियान लानो हायो गोबाङैनो ने?
औ औ हायो हायो। लाजिनो नाङा माने बिदियाव। सोंनायाव औ मिथिनो लुबैनायाव औ ओन्दै ओन्दैखि जा गेदेर खिजाया माने जोङो मोनथिनो नाजानांगौ आरो सोंनांगौ औ औ
लोगोसे आरो जोंनिनो दोरोङारि जानाय लों नाय जाहैबाय। जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायखौ जों मिथि ना लायाबा आरो
औ औ औ जों रोंब्लासो माने ओ इयुन जोलैफोरनो फोरमायलांनो हागोन नालाय। बिसोरनो दिन्थिनोबो हागोन औ।
बिसोरथ' माबायदि बानायो। मा जिराद बियो माबायदि मोनजायो बेफोरखौनो जेबो मिथिया बिसोरो गोदान जोलैनि इ मस मा गथ'फोरा नङा होमबा?
औ औ आथिखालावथ' मो-मोनामोसो होननानै बुङो बेखौ।
औ नाथाय बिनि गोथाव बाथ थावनाय हमो ओ मा होनो जाफेरिफोरा बोरै मिथिनो नङा होमबा बेसे गोथाव औ जाय जादों बेफोर बिसोरसो मिन चियो बेसे गोथाव बेसे मिलौहाबो। नङा होमबा जोंनि बर'नि खाजाया?
औ।
थारैनो दिनै नोंथां जोजों रायज्लायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय बिनि बागै मिथि नानै नङा होमबा ओ संनाय खावनायनि बागै बा अनला बानायनाय। बा सबायजों दाउ आरो आरो लोगोसे नारजि बानायनाया नोंसिनिथिं माबायदि जायो बेफोरखौ मिथिनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय दिनै।
औ।
नोंथाङा गोबाङैनो मोजाङै खिन्थालांबाय। बेनि बागै मिथिनानै गोबां मोजां मोनबाय होमबा जोङो दिनै बेनि बागै सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नो हासिगोन ने नोंथांजों?
दे नोंथां दे औ दे दे दे साबायखर दे। उम दे।